हेल' नोंथां औ-औ-औ
दा जोङो बे सिगाङाव सावरायनाय जेने बाजौनि बागैनो एसे सावरायबावनोसै नामा नोंथां
औ - सावरायजागोन नोंथां
ओरैनोथ' जोङो जौखौ माबोरै बानायो बेनि बागै एसे सिगाङाव सावराय थाबाय जेनेबा एमाव बानायनाय जुमाइ बानायनायसिम
औ-औ
दा बेबायदिनो जुमायखौहाय आं सिगाङाव जेरेखम बुंदों बेबायदिनो जोंनियावहाय बानायो
औ औ
बिदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों जेनेबा सानथामसोनि उनावहाय रोसि ओंखारो बेबायदिनो नोंगौ जेब्लानाखि रोसि ओंखारो होमबा जोङो दोआव सोनानै दोन फिनो आरोखि
औ
आरो जोंनियावहाय मा जुमाय संनानै जे एमाव फुनलायनायनि उनावहाय मोन से फोथायनाय दं आरोखि दिनै गाज्रि मोदायफोरा जे दांनानै जौखौ गाज्रि खालामा बिनि थाखाय नो जुमाय गेजेरावहाय मोनसे हाखर खालामनानै बेवहाय माखासे हांगार बा हासिब दोननानै होनाय बे मोनसे फोथायनाय दङ आरो जोंनियावहाय उम बेबायदिनो बे माथा माथा होनो नामा बेखौ माथानि जुमायखौ खौ बेबायदिनो संनाय जायो ओमफ्राय माइब्रानिखौहाय माइब्रानिखौबो बेबायदिनो संनाय जायो बिनिफ्राय बेखौहाय बेखौहायबो दुयावनो दोननाय जायो खिन्थु बेवहाय माने माइब्रानिखौ सोरबा सोरबा माने गोबाव दोननानै लोंनो थाखाय बांसिन संनाय जायो नालाय बेवहाय उम जौखौ हाननो मो मोजां जानायनि थाखाय मोनसे मा होनो बिदिखौहाय ओ बे जौ जुमायावदि सोनानै दोनो बेखौ मा होनो नोंसिरनिजों आं बावबाय
औ बेखौथ' आंबो मावनानै दं र'
जान्था होनो नामा मायो जान्थाखौनो होनो खोमा
औ औ
जान्था सोनानै दोनो माइब्रानियावहाय बेखौहाय गोसो जायोबा माने बे लावथाइ होनो जे जेजों जोङो बे जानथानिफ्राय जों हायखांनानै लाबोयो बे हायखां राव आगल लावथाइ होनो खोमा बेजोंहाय जों हायखांनानै लाबोनो मोजां जानायनि थाखाय जान्था सोनानै दोनखायो बेबायदिनो माइब्रानि जौखौहाय खाय फाया से बोसोर गाहाम दोनो बा सोरबा सोरबा बिनि गोबां बो दोनो होनो बिदिनो
औ
से दान नै दान माने जेसेबां हायो एसेबां सोरबा सोरबा गोबाव दोननो नाजायो बा लोंनो मोजां जायो होननानै गोरा गोदै जायो होननानै बेबायदि आरोखि दानिया जोंनियावहाय आरो मोनसे जुमाय संनाय दङलाय माने ओरैबायदि आरोखि बेनिया जुमायखौनो जायो आरोखि बिदै नङा बा जौ संनानै गोरान संनानै लोंनाय नङा बे जुमाय नो जायो आरोखि बेबायदि उम बेबायदि संनो थाखाय जोंनियाव मा खालामो जे माइब्रा माइरंखौनो बाहायो माइब्रा माइरंखौ बेखौथ' जुमायखौ जागोन नालाय मानि मोजाङै बेखौ बांसिन साफायै सुनानै उम एमावखौहाय एसेल' होनानै बे जुमायखौहाय जेरोखम सङो बेबायदिनो संनानै दोननाय जायो जायो आरोखि बेबायदिनो साननै सानथामसो जायोबाथाय जेब्लानाखि बिदै ओंखारहां जायो होनबा बे जुमायखौनो जानाय जायो आरोखि एसे एसे जानाय जायो बे बैसागुवारिफ्रावबो संनानै बैसागु रंजाग्राफोरनो जाहोनाय आरिनाय बेफोरखौ नुनो मोनो मोनोमोन जिन्थु आथिखालाव बेफोरखौ नुनो मोनला आरोखि दानिया जोंनावहाय जौ मावनाय जौ मावनायनि आदबफोर बेखौ सावरायोब्ला जोंनो सिगाङावनो दो नांगोन मोख्रा खर' नांगोन बिनिफ्राय जौ आजावग्रा मोनसे सिङाव थायो मा होनगोन बेखौहाय जेनेबा मोख्रा खर' दो ओमफ्राय दो फिसाखौनो होनजाबाय बेखौ मिथिला आङो दा जोंनियावहाय मोननै आदबै जौखौ मावनाय जायो मोनसेखौहाय सिङावनो आजावनानै मोख्रा खर'नि सायावहाय आजावनानै मोनसेया डाइरेक्ट नलिजोंहाय मावनाय जायो आरोखि
औ औ
उम दा जों सिङावनो आजावनानैया जेनेबा जोङो सिगाङावनो अफ्रि होबाय अफ्रिनि सायावहाय मोख्रा खर' फोज'बाय मोख्रा खर'नि गेजेरावहाय मोनसे जौआ आजावग्रा दो फिसा दोनबाय बिनि उनावहाय साया- सा थारावहाय मोनसे दो फोथ्लां दै दोननो थाखाय गुसु दै गुसुहोबाय थानो थाखाय दोनबाय बेबायदिनो जोङो मो- जांहै जेनेबा बार ग'नो हायोबा बै सिंनि खफ' जेनाखि जौ जायो बेयो गबोनो हायिबायदि सिथ्रिफोरजों हाफोरजों लेरथेनानै होबाय
औ औ
बे आदबैनो जे जौखौ मावबाय आरो नलिजों मावनाया जेनेबा
औ औ
उम नलिजों मावनायाबो बेबायदिनो जेनेबा जुमायनि सायावहाय जुमायदोनि सायाव मोख्रा- मोख्रा खर' मोख्रा खर'नि सायाव जा मोनसे फोस्लां जे नलिजोंहाय गबोनाय बायदि मोनसे नि आदब गोनां बाहायबाय जेनेबा मा होनगोन बेखौहाय आं मिनथिलाय लां- ला बेनि सायावहाय आरो दो होबाय दै गुसु होनो थाखाय होबाय थानो थाखाय बेबायदिनो जोंनियावहाय बे मोननै आदबै सावनाय जायो आरोखि ओरैनो नोंसिनिथिं नोंसिनिथिं माबायदि खालामो एसे बुंदो
औ जोंनि जाबो बेफोरबायसानो संनाय जायो नोंथाङा बुंनाय बायसा ओ जेरै जोङो ओ जेरै माथानिखौ आङो जौरिसि जानाय लासै नोंथांनो फोरमायदों जेला ओ बे जौरिसि जाखांनायनि उनाव ओ जोङो बेखौ ओ सेरेब ओ एबा जौगोरान दिहुननो थाखाय जों गिबियावनो ओ जा ओ जोमायनि ओ जा अफ्रि ओ बे थानायखौ जोङो गिबियावनो ओ मोजाङै ओ अरजा जोंनि जेरै अरदाब आरिफोराव जों गिबियावनो बेखौ जाननानै होग्रोयो होनायनि उनाव जोङो बेनि जा ओ जा ओ जो ओ दो गोदोर ओ बेनि सायाव जोङो मोनसे ओ जा सेरेब ओ बेयो गलांनो हानाय बायसा जोङो बेयाव मोनसे खोन्दो ओ होनाय जायो आरो बे खोन्दोनि सायाव आरो फिन खेब जोङो मोनसे ओ खान्था जा बे फिसा खान्थाखौ जोङो सायाव होनानै होनाय जायो ओ होखांनायनि उनाव जोङो ओ ओ जाहाथे ओ जेब्ला बे जौआ ओ गोदौनानै बेयाव जा खफ' ओंखारो जेला बे खफ'आ जाहाथे बाहेर जा थांनो हायै रखम जों बेयाव हाजों ओ लिरनानै होनाय जायो आरो ना
औ औ
होखांनायनि उनाव ओ जों जा बे अरखौ ओ सिङाव सुनानै होयो सुनायाव जेब्ला बे जुमाय जा अफ्रि बेफोरो जेब्ला गुदुं जानानै ओ बेनिफ्राय जा खफ' ओंखारो खफ' ओंखारनायाव ओ ओंखारनायाव जोङो ओ बे खफ'आ ओंखारनो थाखाय जों मोनसे गुदुं ओ बानायनाय खान्थाखौ होखायो जेला बिथिं जोङो मोन पाइपखौ सोनानै होयो जाहाथे बे पाइप जाय टाइप जा जाखफ' ओंखारनानै जाहाथे दै जानानै जा फैनाय बे बेयो जाहाथे ओंखारबोयो आरो जोङो बे पाइपआव लोगोसेनो जोङो बेखौ थुबुर खालामनो एबा जमा खालामना दोननो थाखाय जों बेयाव बथलदि खौ सोनानै होनाय जायो आरो ना बेफोरखौ बेफोर जौगारखौ बेफोरबायसानो दिहुननाय जायो लोगोसेनो बे बे जौगानायनि थाखाय जौआ जोंना गोबां खहाबो खालामो आरोना जेरै लोंनायनि जाहोनावनो जोंना जेरै बे फोर गोबां जानो हमदों लोगोसेनो बे ज नि जाहोनाव जेरै न'खरनि फारसे जेरै लाइ लथर गैयि एबा न'खराव बुदुमदांखााल जानाय आरिफोरखौ जों नुबोगासिनो दं आरो लोगोसे आथिखालनि लाइमोनफोरा बे बांद्राय जौ बाहायनायनि जाहोनावनो गोबां जेरै लोंनानै बेफोर जौफोरखौ बांद्राय लोंनानै जोङो गारि आरि सालायनायाय सावालायनायखौबो नुयो सालायखांनायनि उनाव
गावनावनो जे बे जौखौ लों जेब्ला लोंगोन अब्ला बांद्राय लोंगोन अब्ला जों फेयो जेला जोंनाव जेबो हस गैयियि जायो जेला जोङो गारिफोरखौ बांद्राय दाब्रायनानै माबा एबा गोसा सालायनानै जों एक्सिडेन्ट आरि जानायखौबो जोङो नुबोगासिनो दङ आरो ना लोगोसेनो बेफोर बांद्राय रोंनायनि जाहोनावनो गोबां मानसिफोरा बेमार आजारजों जुजिनानै दं जेरै बायसा ब्लाड प्रेसार आरिफोर नङाब्लाबो जेरै नै जोंनि बिखारिफोराव थैज दै जमा जानाय बेफोरबायदि आरोना गोबां रोखोमनि बेमार आजारफोरजों जोङो। गबनानै मारानाय एबा गादोबानायफोरखौ जों नुबोगासिनो दं।
उम उम।
बुंनायनि जा गोदो गोदाय जा आबै आबौमोन जा फोथायनाय जि बेराम आजारफोर खारो होननायखौ नोंथाङाबो खोनानो मोनदों नामा।
ओरैनो जौजोंहाय
औ औ।
सिगां समफ्रावथ' बिदिनो खोनायोमोन जेनेबा।
औ
माखासे जेनेबा उदै गाज्रि जानाय आरिफ्रावहाय।
औ।
जौ गोराखौ लोङोबा एसे मोजां जायो आरो होननाय। खिन्थु आथिखालावहाय बे गाज्रि बा खहा गोनां होनोब्ला आथिखालाव ओरैबायदिबो बानायनानै जौ संनाय नुनो मोनो माने। मोजां रोखोमनि एमाव होआलासिनो माखासे बरि आरि बा माखासे मानिे जायफोरा होजाथाव नङा दिनै थांखु आरि। बेफोरखौहाय माने होनाय आरिनाय नुयो आरो बेफोरखौ बांसिन बे फाननो थाखाय। संनाय आरियाव बांसिन नुयो। माने खम खरसाजोंनो माने बांसिन मुलाम्फा जानाय बेफोरबायदि नागिरनायावहाय जायखौ होनाङा बेखौ होनानै बे जोंनि देहायासो खहा जानांनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ।
होमबा नोंथां दोन्थ'नोसै नामा नोंथां। नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय दे
औ दे नोंथां।